हेलौ
हेलौ नोंथां
ओऔ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों औ नोंगौ आङो उम
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां
नोंथां औ
औ
औ
कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आं सम
औ हागोन नोंथां।
औ नोंदां दा जोंनि जिथु बर'नि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां गोबां बिथिङावनो बर' दावगाबाय होननानै बुंजायो बे समाव माखासे बर' सुबुंफोरा